औ खुलुमबाय
औ
ओ नोंथाङा आंनो कल खालामनायनि जाहोनखौ फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां
औ आं कल खालामनायनि जाहोना जेनेबा जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो थाखाय आं कल खालामनाय जादोंमोन आरो ना
औ
औ
सावरायजागोन दे नोंथां
औ जागोन दे नोंथां अ नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ मिथिगौ ना
औ मिथिगौ नोंथां
औ अन अनला ओंख्रिखौ माबायदि संनाय जायो नोंथां बेखौ फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो
अन गुन्दै नांग्रोगोन नङा होनबा नोंथां बे अन बे अन गुन्दैखौ खौ खालामनो थाखाय जोङो माइरंखौ नांगौ बिबांनि नांगौ जखानि जे-जेनेबा जोङो अनला ओंख्रिखौ बेसे बिबांनि संगोन बेखिनि जखानि जोङो माइरं माइरंखौहाय दैयाव
औ
से घन्टा बा थामजि मिनिटसो जोङो सोबनानै दोनगोन आरो बेनि उनावहाय जोङो बे खौहाय जेब्ला बे रुयो थामजि मिनिटनि उनाव ज खौ सुखांनानै खिरखायाव दोनगोन बेनि उनाव जोङो बेखौहाय ओ उवालाव बा दिंखिफोराव देगोन औ दानि जुगावथ जोङो बेफोरबायदि उवाल आरो दिंखियाव देनायखौ बारा नुुनोनो मोनला नङा होनबा नोंथां दानि जुगाव गोदान बिगियानजों दा बिगियाननि मुगायाव बहनजानाय ग्रेन्डार बे बानलु फोरबाबो अनजायो बा माइरंखौबाबो अनजायो बे मेचिनाव उननाय जाय उननायखौ बांसिनै नुनो मोनो आरो नोंथां औ जोङो अनला ओंख्रिखौ मोरै सङो होननानै बुङोब्ला दा जोङो बे बे माइरंखौ हुख्रेमग्रोनानै लाबाय बा गुन्दै खालामग्रोनानै लाबाय बेनि उनाव नोङो जेजोंबाबो संजायो जेरै अनलाजों औवा मेवाइजों अनलाजों एम्फौ लाथा अनलाजों दाउजों औ बे बेफोरबायदिनो गोबां अनलाजों मैगं थाइगंफोर बा ओमफ्राय बेफोरबायदि
औ जेनेबा बेखौ माजों सङोब्ला गोथावसिन जायो
माजों माजों सङोब्ला गोथावसिन जायो होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि बे लकेल दाउ बेदरजों संबा गो थावसिन जायो होनना बुंनांसिगोन आरो ना नोंथां बेखौ खौनो माबोरै सङो आं नोंथांनो फोरमायनानै होनोसै
औ दे फोरमायनोसै नोंथां
जोंथ दा ओ माइरंखौहाय देनानै बा मेचिनाव उननानै गुन्दै खालामनानै लाग्रोबाय नङा होमबा नों थां ओ दानिया जोङो बेखौ दाउ बेदरजों संगोन होनदों नालाय ओ जोङो गिबियावनो न'नि दाउ न'नि दाउखौ हमनानै बुथारनानै बेखौ बेनि गांखंखौ साफा खालामनानै बेखौ ओ साफायै सुस्र'नानै थुख्रा थुख्रा महराव गोदानानै ओ बे खौ गिबियावनो जोङो ओ गेसफोराव बा अरदाबाव अर जरायनानै जोङो गिबियावनो सारायखौ जानग्रोगोन बेनि उनाव पियास बानलु होनानै ओ बे बेदरखौहाय एवफ्रामग्रोनानै लागोन आरोना नों
औ नोंथां औ
बियो एसे आथा बिबांनि मोना अब्लासिमबो जोङो बेखौ एरफ्रामबाय थागोन बेनि उनाव जोङो दैखौ होनानै होगोन दैया जेब्ला गोदौओ अब्ला जोङो ओ बे गोदौनाय दैयावहाय ओ बे जों जे अनला देनानै लादोंमोन बानानै लादोंमोन बे जोङो आखायजों फ्रि फ्रि होगोन नङाब्लाबो जे जोङो संबाय थि मानसिफोराथ' बेफोरबायदि हो होनो रोङा ना नोंथां मानो होनोब्ला जि बेफोरबायदि संपेरि मानसिया हाबा अनलायागथा खाजोबो बेनि थाखायनो जों औ गथाखायो बेनि थाखायनो जोङो ओ खुरैफोराव बा गामलाफोरावहाय ओ दै होनानै डाइरेक्ट डाइरेक्ट हाय बे दैजों गलायखानानै डाइरेक्टै लुनानैबो होनो हायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ दसे मोजाङै गोदौनो होननानै बेवहाय बेवहाय जोङो नांगौ जानाय मस्ला मस्लि ओ जेरै जिरा जाब्रां ओ सामब्रामु गुफुर बानलु बेफोरबायदि होनानै होगोन आरो ना नोंथां ओ बेनि उनावहाय जोङो ओंख्रिया जे थलायाव खामा बेनि थाखाय जोङो बेखौ दसे दसेनि उनाव औ औ एरबाय थानांगौ नङाब्ला खामगोन ना नोंथां बेनि थाखायनो जोङो बे खौ एरनानै होबाय थागोन ओ बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला ओ थामजि मिनिटसो जायो अब्लाहाय बेयावहाय जोङो गंगार दुनन्दिया बा दुन्दिया होननानै बे ओंख्रिखौहाय खांनानै दोनगोन आरो माने खारै जोंनाथ' अनला ओंख्रि बा खारैफोरखौबो खारैफोर नङाबा जाया बे खारैखौ औ खारैफोर खौ होनानै जोङो बा बेयो नांगौ बिबांनि जाबायब्ला जोङो बेखौबो साखिनानै खांनानै दोनसिगोन आरो संख्रिफोरखौहाय। बेफोरबायदिनो अनलाजों दाउ दाउखौहाय जोंनि बिथिंजाय संनाय जायो नोंथां।
औ आरो नारजि ओंख्रिखौ मिथिगौ ना? नोंथाङा औ बेखौलाय माबायदि संनाय जायो नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ नारजि ओंख्रिया मानि माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो ओ फाथो बिफां ओ जायखौ जोङो गोरलैयावबो एवनानै जानो हायो बे फाथोखौ जोङो जेब्ला बे फाथोआ देरनानै बिलाइआ गोमोन महर लागोन। अब्ला जोङो बेखौ बेनि बिलाइखौ खानानै सान्दुंङाव फोराननानै दोनगोन आरोना नोंथां। बेनि उनावसो जोङो बेखौ बे बिलाइआ रानबासो बेखौ नारजि बुंगोन आरो। न'ङा होनब्ला नोंथां औ। बे नारजिखौ जोङो जेब्ला बियो रानो फाथोआ रानो अब्ला जों बेखौ नारजि बुंसिगोन जेब्ला रानो जों बेखौ बस्थाफोराव बा मनाफोराव सोनानै दोनगोन आरो। ओमफ्राय जेब्ला जोङो नारजि ओंख्रि जागोन अब्ला बे बिलाइनि जे फिसा फिसा थारा थाया बेखौहाय जोङो सायनानै ओ दैयावहाय सोमनानै दोनग्रोगोन आरो। ओ जोङो बांसिन नारजि ओंख्रि माजों जायो होनना बुङोब्ला ओ जोंनि बयनिबो बो मोजां मोननाय अमा बेदर बेजों बांसिन संनानै जानायखौ नुनो मोनो। नङा होनब्ला नोंथां औ। गिबियावनो जोङो ओ नारजिखौथ' थाराखौ सायनानै जोङो दैयाव सोमनानै दोनबाय नङा होमबा?
औ।
गोबां मैलाफोर थायो नालाय ओ बे मैलाफोरा खारनायनि दसे सोमनानै दोनगोन बेनि उनाव जोङो बेखौ साफफाहाय सुगोन सेग्लि सेग्लि ओ बेनि उनाव जोङो बेखौ गिबियावनो खारै दै आरो आरो खारै होनानै बेखौ रुइहोग्रोनानै लागोन आरो। जेब्लासिम रुया बेखौ ओ सागंजों सायै सायै गेब्लेहोजोबना लायो आरो नांगौ बिबांनि खारै होननानै बेनि उनाव जोङो बेखौ अमा बेदरजों संगोन नालाय अमा बेदरखौ रुगारो खायसेया रुगारा ओ रुगारबा ओ बेदराव थानाय बिजानुफोरखौ खारो होननानै बुङो आरो मानसिफोरा बेबायदिनो खायसेया रुगारबा आरो बेदरनि थावनाया थाया होननानै रुगारा ओ बेफोरबायदिनो जोङो ओ गिबियावनो पियास सेरग्रोबाय थाव होग्रोबाय पियस सेर बाय बिनि उनावहाय जोङो बेदरखौहाय होनानै मोजां मोजाङैहाय बेखौ एवखामनानै लागोन आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो बेवहाय नांगौ जानाय मस्ला मस्लि मस्लि बानलु संख्रि बेफोरखौ होजोबगोन बेनि उनावहाय जोङो बे जोंदि बे नारजिखौ बेखौहाय जोङो होनानै होगोन आरोना नोंथां ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ आरो बेदरखौ मोनहोनो थाखाय आरो एसे बिबांनि दै होबावगोन आरो जाहाथे बेदराबो मोजांङै मोनो
औ।
नैजि नैजिबा मिनिटसोनि उनावहाय ओंख्रिया मोनो आरोना नोंथां बे नारजि ओंख्रिया रेडि जायो। बेफोरबायदिनो जोंनि बिथिंजाय नारजिजों अमाखौबो बेफोरबायदि आदबैनो संनानै जानाय जायो। नोंथां
औ नोंथां।
ओ नोंथांमोननिथिंजायबो ओ मा ओंख्रिखौ माबोरै संङो नोंथांङा बो एसे फोरमायनानै होदो
औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो संनाय जायो नोंथां नारजि ओंख्रै अनला ओंख्रै बेफोरबायदिनो नों बुंनाय बायदिनो संनाय जायो औ
ओ नोंथांङा होमब्ला आंनो मोनसे ओ ओंख्रि खौ माबोरैहाय संङो फोरमायनाहोनो हागोन ना जेरै ओ सबायजों साम' ओ बे ओंंख्रिखौ नोंसोरनिंजाय माबोरैहाय संङो नोंथांङा एसे फोरमायनानै होदो।
अ जागोन दे नोंथां आं फोरमायनानै होनि ओ गिबियावनो साम'खौ दैमा नंङाब्ला बेबायदिनो फुख्रिफोरनिफ्राय खननानै लाबोन नानै बेनिफ्राय बेखौ सोमनानै दोननांगौ आरोना
औ थारैनो नोंथां
बेबायदिनो सान सानसे नंङाब्ला साननै बेबायदिनो सोमनानै दोननांगौ मानो होनोब्ला ओ साम' आरो हायावसो थायो नालाय दै सिंङाव बेनिफ्राय बेयो मैला खौ जायो नालाय बेनिफ्रायनो बे मैलाखौ ग'होनो थाखाय सानसे नंङाब्ला साननै बेबायदि सोमनानै दोननांगौ आरो ना बेनि उनाव खौ बेयावदि साम'नियाव थाखिनि थायोना जोंनि ओनसोलाव थाखिन बुंनाय जायो। अ बेखौ गारनांगौ आरो ना बेखौ गारनानै बेनिफ्राय बिनि उनथिंनिखौ दाननांगौ मानो होनोब्ला बेखौ दानाबा साम'आ सोब बा गनाय नोंङाना बेनिखायनो बेखौ दानो आरोना दाननानै बेबायदिनो मोजांङै ओ दसे खारजिफोर होनानै सोमनानै दोननांगौ बेनि उनाव सोमना दोननानै बोखांनानै मोजांङै हुनानै लानांगौ आरो ना ओ बेनिफ्राय हुना लानानै बेबायदिनो सबायजों संगोन नालाय ओ बेबायदिनो साम'खौ मोजांङै गावनि दैया रानागौमानि बेखौ मोजांङै दसे सम रुग्रोनानै लानांगौ आरो आरोना गावनि दै ओंखारोना बेखौ फोराननानै आरो दै दै मोजांं एसे होफिननानै मोजांङै रुनानै लाग्रोनांगौ बेनि उनाव रुना लाखांनानै बे दैया रानजोबब्रा बेखौ थाव होनानै एवफ्रामनानै लानांगौ आरो ना एवफ्रामना लानानै अ बेयावनो बानलु पियास इफोरदि होनानै एवफ्रामनानै लाजायो आरोना बिनि उनाव बे सबायाइखौबो डाइरेक्ट होजाखायो नंङाब्ला एस्रायै रुनानै लाग्रोजायो आरो ना बेबायदि सं ब्लाबो जायो बेनि उनाव ओमफ्राय गोदौनाय समाव खारैफोरखौ लुनानै होबा मोजां जायो आरो
औ औ
बेबायदिनो मस्ला मस्लि नांगौ बिबांनि होबाय गोथाव जानायनि थाखाय सामब्राम गुफुर मस्ला मस्लि बेफोरखौ होयोब्ला गोथाव जायो आरोना नोंथां
औ औ
बेबायदिनो संनाय जायो जोंनि ओनसोलाव
औ ओ दे होनब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय ओ दिनैनि बे सावरायज्लायनायखौ बे दोंथ'नोसै नामा?
औ दे नोंथां गोजोन्थों।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ दे